अ हेलौ अ दांवरिया बोरैखा जा खो नेरा एसे प्रब्लेम नामा?
नङा गुबुन सोदोब रायलायनाङामोन नो
अ
ओ
औ नेट टानो एसे उसुबिदा खालामगासि दङ ना औ औ दा ओरैनो दङना ओमफ्राय नोङो? नोइ दङ दंफां सायाव जिरायनानै ओरैनो
ए
ओफ्राय दाथ' गरम दिन नालाय दा दंफां साहायावनो थान्दा बार जादों आरो
उम खोलो खोलो ने सान्दुंबो गोसा थार बिरादनो।
औ बिराद गरम बारबो खोलो खोलो औ बारबो खोलो खोलो बारदों नै। एकदमबारे दहाय मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आङो खामानि मावनो लेंंहरनानै आरो बेयावहाय ओमफ्राय बेराद गरममोन आरो बांद्राय गरमद्रायबो नङा ओमफ्राय गरमा गरम बार गोनांखायस सो मावनो हाखादों।
उम उम
खामानि मावहैदोंमोन दहाय।
हा?
हालौ हेलौ खोनायासै
अ हेल'
सै माथो हेल'
खोनयासैने?
औ। खोनाबाय नै दासो खोनादों खोना। खोनादोंना।
मबेलाबो एसे आंना माबालै स्पिकारानो गाज्रि जाबाय।
ओ। उम। औ खोनागासिनो आङो।
खोनादों ने।
खोनादों औ खोनागासिनो। नो दं। उम। ओमफ्राय मा ओंख्रि जायामोन होनदों नोंसि। ना।
ओंख्रिया माबासोमोन जोंना ओ जोगोनार बिजौ फाजा। ओमफ्राय बिदिनो ब्रयलार एसे लायदोंमोन दहाय। बेखौनो संनानै जाबाय उम ब्रयलार फाजा।
उम।
सालाय माथो ओंख्रि जायामोन।
जोंना माबासोमोन दालि जहल ओमफ्राय दाउदै फाजा पापर फाजा ओमफ्राय खांख्रिखला फाजा आरो।
गोथावआनो।
आं नवाव जायाखै दिनै ओंखामखौ माने बै बे आमाइ मोननाव जानाय जाबाय आरो। आं बिसोरनाव खामानि मावहैदोंमोन नालाय बिसिनावनो जाना फै। फैनाय जाबाय ने। गैया खामानियाबो आ। आधा बेलाल जाबाय आधा बेलाल मावनाय जाबाय।
मा खामानिमोन।
ओ माबासोमोन बन सिनखावलाबायनाय।
ए।
माने दा। औ औ दा मानसिजों बे आखाइजों सि। सिननो हानाया रुवाजों सिननो हानाया माने। आधा बेलायावनो जोबबाय नालाय। ओमफ्राय दा। गानसि गुनसि गोनां दं आरो। बे माबाजोंसो मेचिनजोंसो हानांगौ बेखौ
रुवाजों हालाना?
रुवाजों हाला।
गोरा जाथारो बिरादनो रानबाथाय उम्म।
औ दंफांआबो गोबावनि जानायना ओंखायनो गोरा गोराथार।
उम आंहाबो नै दसे थानानै गय गायफिननांगौ।
ओ खामानि दङ ना? न'आवनो ना गुबुननि?
न'आवनो। दहाय बायना लायदोंमोन आं फुलिखौ ओमफ्राय बेखौ दा दहाय माखासे गायबाय।
औ औ बेसेबां? बिसेबां बेसेननि बायख खो
बेसेना माबा लादों ओरैनो थ्रिस थाखा लादों। फांसेयाव औ औ सिगां गायखाजोबनायमोन बे दै थायोना जायगाया
औ औ बे दै थाबाथाय मोजां जायालै थैयो माने।
न'आवबो फुलि गैलाना।
सेवो औ।
उफाय गैया दा बायनानै गायफिननांबाय।
लाङाव जायगायानो दै लोमजोबो नालाय। दै जाजोबो ओंखायनो फुलि बानाय जालालै जोंनाब बो न'आव दा बा नो जाला। गायनांगौ दंमोन जोंनाबो। ओरैनोथ बाजौ दजौ दालसोआ जाखागोन गायबालाय जोंनाबो।
उम आंनाबो नै नांबागौ ल्दामै नो नांबावगौ बिराद नांबावगौ।
रांङानो गैया।
फैसा थाखायाबो थोलाया हनै मावाबाबो मोना फैसाख औ
औ औ।
बेखौमबा खामानि मावनानैसो मोननायमोन आं बेखौ बायनानै लायबाय गायफैबाय उम मावाबालाय बहा मोनबावनो फैसा-थाखाखौलाय औ
गुबुननियाव खस्थ' खालामहैबासो मोनो जोंनिया जों गरिब न'खरनिया ना? सोलिनो गोब्राब जायो ओमफ्राय ना?
माथो होनबावनो उफाय गैया मावाबाबो माव-मावाबो मोनजाया मावाबो खस्थ'
औ औ
जेरैबो जारला ओमफ्राय जेरावबो बेराय हैलाबायाखै?
दा बेरायनायथ' गैया जेरावबो बेरायनाय जाथ'सै।
गैथ'वा ने
बेरायनाया जायाखै ओमफ्राय बेरायनाया लोगोफोर लेंदोंमोन बेराययैनो
उम
दालाय जों सिगां मोनसे सरलफारा होननाय जायगायाव थाङाखैमोन होनबा?
औ औ
बेहाय बेरायहबावनो लेंदोंमोन माने बि सोरबो ओमफ्रायो दा औ औ दाथ' ओमफ्राय एसे टाइमानो माने समानो मिलाया खै नालाय एसे रांनिबो उसुबिदा जानानै दङ। बिनि थाखायनो दा थांनाय जाथ' आगै आरो उन फोराव थांनाय जायो ना मायो
उम आंहाबा गैया, मैया लोगोफोर लेंदोंमोन मालाय गावसोर थांबाय आं थाङासै।
ओ नों थांनाय जायासै ना?
आं थांनाय जायासै लोगोफोर थांदों साब्रै खामानि मावहैबाय दा आङो सोलाबासै
औ औ ओरैनो खामानि माव बाबो
उम ओंखायनो औ ओंखायनो गावसोरखौ थिनहरबाय आङो।
औ बेरायनायाथ' सानसे समाव उनावबाबो बेरायनो मोनखागोन नालाइ ना? बबा गुबुन जायगाफोरावसो बेरायहैनो लुबैदो। दों माने आं थांफेरै जायगायाव सो बेरायहैनो लुुबैदोंमोन आङो। दा लोगोफ्रानो आं थांफेरै जायगायाव लेङा। माने आं थांखांखानाय जायगायावसो लिंङो ओमफ्राय आं बारा इन्टारेस्ट मोना ओमफ्राय मानि आं थांखाखानाय जायगायावबा बारा गोजोननाय मोना आरो माने
उम खाथि खाथि आवबा ओइ ने बेरायबाथाय एसे गोजानावसो बेरायनो मोननांगौ शिलंफ्राव ओम
बारा गोजानद्राय नङाबाबो बिदिनो आं थांफेरि जायगाया नुफेरि जायगा बेफोरावबा मोजां मोनो आरो।
उम।
जेनेबा दा ओरै जोंनि खाथि खालाफोर होनोबा ओरै क'क्राझारफोर ओरै बङाइफोरजों माबा मोनसे बेरायग्रा जायगाफोर दङबा बेफोराव बेराय जायो आरो।
जायगायाथ' दङ क'क्राझारथिंबो मेरला गार्देन दङ।
औ। बेफोराव बेरायैनो सोरबाफोर लिङोबा खिन्थु थांजोबगौमोन आरो थाबैनो एसे सम दिहुनलायनानै थांजागौमोन। दा बेफोराव लिंङा ना हनै लोगोफ्राबो मिलाय जाया। लुबैनायाव बेसोर थाङा बेसो थांनो लुुबैनायाव आं थांनो बायो होननायनिसो जाबाय औ। दा र' उनफोराव बोरै जायो। अ सम बोथोर मिलायो
औ बोथोर मिलायबा। हेलौ दा बेलासियाव माबा मावगोन नामा नोङो?
दा बेलासियाव मावनाया थ' दा जेबो थि माबा गैथ'आ। बा रिंगासोआव।
औ बा रिंगासो आव।
मानोबा?
मानोबा माने एसे खानाय सिनजाहैगौमोनलां हारसिंखाय थांनो उसुबिदा मोनदां
ओ अबेबा जायगायाव नामा
जायगाया बै माबोनगाव आव सिनजाहैगौमोन आं
बामोनगावआव ना बा उ जायो बा रिंगासोयाव ना
औ बा रिंगासोआव
उम औ जायो आराम बेरायथावथावना जायो दा औ औ दा गरम बोथोराव खानाय गोलाव लाजाखाया दा उम दा जेब्ला नों फैनो नागिरो अब्ला खनसे माबा खालामगोरदो। खिथा आंनो
खिन्थाहरगोनसो आं दायो खबर हरसै।
ओरैनोथ मावबालाय नआव खामानिया जोब गखाया नालाय ओमफ्राय होमबाबो दा आदा बेला मानि आं दस्रायाव मावना फैबाय नालाय
औ
नआव मावनो बफैयो बिदिबाथाय
औ बे ओरैनो थानाय समाव इसे इसे ओं
औ दाथ नै माबाबो जाबायना आं उन्दुनोबो ओंखारबाया एसे गोलांनो टाइम जाबाय नालाय। एसे गोलांलाबायनोसैलाय उम
माबाबो फिथाइबो जावैबावनांगौ
हो
ए नै दसे थानानै गइ फिथाइबो जावै बावनांगौ होनदों आं बिफां गायखांनानै। टाइमानो नै बेस्र आंबो
समानो
समानो मिलाया मावबाबो मावबाबो माबा मोनसे मावबा दिनै खामानियाव थाङिनि नै नआव ओंखारलायबाय
औ औ
जेरैबो जारला
मान मावबाबो टाइम थोआ ना आरो खस्थ दा गरम दिना
गरम दिनबो जाहैबाय ओरैनोबो थानो लुगैयो सम सम हनै मावाबाबो जेबो खामानि जाया औ। थाखा फैसाफ्रानो अबेनिफ्राय फैगोन बेखौबो साननांगौ जायोना?
औ औ। राङानो मानसिनि गिदिरसिन मोनसे दोहोन जाहैबाय रां गैयाबानो जेबो जाया जाहैबायना?
फैसानि देरसिनलाय माथ थो बुस्थु दंबावो।
औ औ दे होमबा दोनथनोस
औ औ दे दे होनबा दोनथनि सेउ
उम आ।